खोनादोंना दं
औ खोनादों
अ औ खोनादों खोना
औ दङ दङ दायो फ्रि दं
औ होमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन
औ औ हागोन दे औ
ओ जोङो सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय ओ बरफोरनि दामनाय आगजु फोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों जेनेबा ओ बरफोरनि दामग्रा आगजुफोर होनबाथाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर हारि मु नि मोनसे बे दामनाय देनाया ओ बरफोरा
नंगौ नंगौ
जेरैहाय ओ माय माबा मोनसे ओम हाबा हुखा एबा फुजा फाथलफोराव ओ आनान गसायनो आंनो ओ आनन गसायनो गोजोन होनो थाखाय बेफोरबायदि दामनाय देनायफोरखौ बाहायनानै ओ मेथाइ खनोमोन बा माबा मोनसे सोरनिबा हाबा फोरावबो मोसानायफोराव बाहाय बाहायनो थाखाय बेफोरखौ बानायनानै लायोमोन जेरैहाय बेफोरखौ दंफां ओ नङाबा ओम औवाफोरजों बानायनायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ नंगौ
जेरै औ जेरैहाय जोंनि बरफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दामनाय देनायफोर दं बेफोर जाबाय ओ खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि गोबां दं ओ आरो जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा बेफोरखौ जोबोद मोजाङै दामनो गोरों जोबोद आखा फाखा बेफोराव
नंगौ
औ नोंथाङा बे बर'फोरनि दामनाय देनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ गोदोनिफ्रायनो बरफ्रा ओ माखासे नोंथां दहाय बुंनाय बायद दे ओ गावनि आखाइजोंनो औ दांनाय बिलिरनाय ओ दाननानै ओ दंफांफोरखौ गिदिर गिदिर दंफांफोर खौ दाननानै आरो अबेबा फिसा
औ
औ औ दायो जोङो गुबैयै ओ मखजाथाव होनोबा जोङो खाम ओ बेबो मोनसे जोंनि दामग्रा आगजु आरो सिफुं बेबो मोनसे दामग्रा आगजु जथा बिदि दिनो सेरजा आरो लोगोसे गंगोना आरो बिदिनो लाइग्रिद आरो बिदिनो जों मिथिजोब्बै माखासे ओ दामग्राफोर दं आरो ओ थारैनो जोङो खाम होनोबा ओ खामखौहाय मा होनो ओइ दुमबुरु दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो औ आमफ्राय बिदिनो बिनि ओ दंफांखौ थुख्रासे हास'नानै लानानै माने बेखौ हाखर खुर नानै ओ बेवहाय मोनसे ओ मा होनो बे मैसोफोरनि बिगुर बा जुनारफोरनि बिगुर बेजों ओ थुं ना य जायो आरो
औ
बे खामखौहायनो ओ एकदमबारे जोंनि हारिमुनि मोनसे आंगो जों बेखौ ओ फोथायो आरो फारसेथिं बे खामखौ जोंङो ओ जेरै खेराइ फोरबो ओ बैसागु फोरबो मागो दमासि बायदि बायदि फोरबो ब्राव जेरै
औ
हेलौ औ औ
लोगोसे सिफुं ओ सिफुंखौ फाय ओ औवा बिजौनिखौ खालामनाय जायो आरो बेखौहाय मोनसे फरसे औवा लानानै ओ खौ ओ मोज जां हासनानै
औ
बौ मोनबा गुदुं फलंनानै बे सिफुंखौ बानायनाय जायो। आरो बेस खंखौबो जोंङो ओ दहाय आं होननाय जे फोर्बोफोर बै दामनाय देनाय मोसानायफोराव बेखौ बाहायनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसे से ओ जोंना जथा फैबाय ओ जथाया बानायो
औ
औ फिथ्लायनि बानायो आरो जरासे नंङाबा बै जथाया गोमा
औ नोंगौ
बिदिनो जाबख्रिंबो दङ ओ जाबख्रिंफोरखौबो इदिनो बर'फ्रा गावनो बानायबोदों दंफ फिफांनि बानायदों बा औवानिबोब बायदों आरो बे फारसेथिं गंगोना गंगोनाखौथ' नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ नंगौ मिथिगौ।
गंगोनाखौबो ओरै औवानिखौनो बानायनाय जायो आरो आरो जेरै थरखा ओ थरखाखौबो औवानिखौनो बानायनाय ज जायो आरो बै बायद दि जि दामग्रा दु दामग्रा देग्रा आगजु माने बैफोरखौ दामनो देनो खुनु सोरबा गुबुननिफ्राय बा सोनाबारिनिफ्राय जायखिजाया गुबुन सासे मानसि जोंनो लाबोनाङाखै आरो बियो मोनसे क्लासिकेलबो नङा। आरो क्लासिक क्लासिकेलजों खुनु जायफोर खाम सिफुं दामग्रा बेयो मिलाया। बेयो मोनसे आलादा ज जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे स्केल। जाय स्किलजों गोदोनिफ्रायनो दाम नानै बागुरुम्बा मोसाबोदों। बैसागो मोसाबोद दों मागो दमासि मोसाबोदों बैफोरो गोबां मुंदांख खा जाबोदों आरो आथिखाल समाव ओ गोबां बिद दिनो जथा स सेरजा, खाम, सिफुंफोरा मानि दा मुलुग दरबाराव आ मुं मोनबाय जेरै नोङो जि आइ टिक मोनबाय। नङा होनबा उम खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ दायो ओ नोंथांमोननिथिंआय ओरैनो मा मा दामग्रा आगजुआ दासिमहालागै ओ बाहायजायो?
जोंनिथिं दाबो जोंनि ओनसोलाव दाबो बेफोर बायदिनो नोंथाङा दा बुंनाय बायदिनो दं जेरैहाय बैसागोफोराव बा खेराइ फुजा होनायफोराव सोरनिबा हाबा होखा जाबाथाय बेफोर बायदि खा खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बायदिफोरखौनो बाहायनानै रंजानायफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेफोर दाबो दं। गोदो गोदायनिफ्रायनो दा आथिखालसिम बेफोरजों नुनो मोनदों आरो दं आरो बेफोरजों जोंनि हारिनिनो ओ मोन बेखौ जों फोरमान खालामनो हायो। मानोना जोङो गोबां जारिमिनफोरावबो मोनना फैदों जोङो ओ सेरजाजों जोङो। सेरजाजोंबो जों गोबां ओ जोंनि बर' हारिनि गोबां सोमोन्दो थानायखौ जों खोनाबोदों। नङा होनबा? जारा फाग्ला मोसानायफोराव। बो जोङो सेरजानि खोथा सान्दो बावदियानि ओ जारिमिन बिजाबफोरावबो जोङो बेफोरनि खोथाखौ जोङो बाथ्राफोरखौ खोनाबोदों मिथिबोदों। आरो। आरो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ दाबो जों नुनो मोनो जेरैबायदि खाम दामनो फोरोंनाय फोरखौ मानो होनबा दानि गोदान मुगानि ओ सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बांसिनानो ओ जामबुंफोरजोंसो नांथाबनानै थानायाव माने बेफोरखौ माने बावलांनो गोमालांनो हमनाय बायदि।
औ औ।
औ बेनिखायनो ओ। बाबो जोंनि ओनसोलाव दायो माने खाम दामनाय आरो सिफुंनि माने बेफोरनि बेफोरखौ फोरोंनायफोरखौ बा बेफोरनि ओ फरायसालि बानायनानै लादों बेफोराव। फोरोंहैयो सोलोंहोयो। ओ नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि माबाफोर दं नामा?
फसंथानफोर दामग्रा देग्रा फोरोंग्रा।
औ नंगौ।
औ जोंनियाव ओ बर्थमान आथिखालाव गैथ'वाबाबो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन गामिफोरावहाय। ओ जेरै रेंगु दामसा जों मोनसे ग्रुप। दानानै लायो। आरो बिदिनो हा रिमु अ मोनसे गुबुन-गुबुन मुं होनानै हारिमु थ्रुप बानायो। आरो बैफोराव बिदिनो। दामनाय देनाय,
औ
ओ मोसानाय, मेथाइ खननाय बैफोरखौ अ फोरोंनाय जायो। ओ सोलोंनाय जायो सोलोंसाफोरा। ओ दायो जोंनि एरियायाव दङ ओ मोनथाम मोनब्रैसो दङ आरो मुंदांखा बिदिनो फस थानफोर। ओ जायफोरा बेस सरखारि फसंथान बेयो अ सरखारि नङा
औ
ओ आरो बेवहाय गोबां औ मासुलफोर होनानै बेयाव सोलोंनांलाया माने नोंनि गोसो आरो गोरबोआ जुदि बैफोराव ओ मा होनो गोसो होना- नै ओ सोलोंबानो अ बेवहाय ओ
सोलों औ औ औ सोलोंहैनो हायो औदऔम हागोन आरो माने
औ औ। अह दायो नोंथां अ समाबो जाबाय नङा होमबा औ दे रोजा-रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जे माखासे दामग्रा आगजुफोरनि सोमोन्दै बे फोरमायनानै होनायनि थाखाय
औ जागोन गोजोन्थों।